खोनादो
औ
ओं औ खोनादों नोंथां गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम हो हेलौ
नोंथां
खोनादोंना?
औ खोनाबायना नोंथां?
औ आं खोनादों नोंथां औ
औ औ देलाय बुंलाय नोंथाङा हरनायनि गुबै जाहोना मामोन?
आं हरनायनि गुबै जाहोना जाबाय जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथांनाव सम दङ' ना?
औ
ओ आं जाय आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय हरदों बे आयदायानो जाबा बाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि फोरबोफोर बे फोरबोफोरनि सायाव नोंथाङा फोरमायगोरनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ होमबा जों जागायनिसै नङा होमबा नोंथां जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फोरा आथिखालाव मोनबा फोरबोखौ जोङो खालामनायखौ नुयो जेरै बैसागो फोरबो जोंनि
हेल' नोंथां
खोनादोंना
नोंथां मोजां खोनायाखैमोन बुंफिन दासो खोनादों नोंथा औ
औ जोंना बर'फोरा मोनबा फोरबोखौ जोङो बर'फोरा दिनैसिम फालिनायखौ जों नुयो नोंथां जेरै बैसागो फोरबो आवथिसु आमथिसुवा फोरबो लोगोसे काति फोरबो आघोन फोरबो आरो लोगोसे मागो फोरबो नङा होमबा नोंथां बे मोनबा फोरबोनि गेजेराव जों बर'फोरा बैसागो फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंनायखौ नुयो आरो बैसागु फोरबोआनो जोंनि बयनिख्रुइबो गिबि फोरबो आरो जेरै जोङो मिथिंगाखौ बर'फोरा सिबिनानै मोजां मोनो मिथिंगाखौ जोङो बरायनाय जों लोगोसे जों बैसागो फोरबोखौ बर'नि गिबि फोरबो हिसाबै जोङो फालियो मानोना बैसागो बोथोराव जोंनि साननाय हनाय जोंनि बिफां लाइफां आरो देहा मोदोम सोलेर बिदिनो जिब जुनारफोरनि देहायाबो गासैबो माने बैसागु बोथोराव सोलाय स्लुयो आरो माने सोलायनाय जायो आरो बिफां फोराबो बैसागु बोथोराव सोमखोर महर लायो थिग बिदिनो जों मानसि जि हारि जिब जुनाराबो दिनै गोसोफोरा रंजाखाङो आरो माने बैसागो बोथोर मोनफायोब्ला बैसागो बोथोरखौ जोङो गिबियावनो जोङो बर'नि गिबि फोरबो हिसाबै जों गोदो गोदायनिफ्राय जों बर'फ्रा फालिबोदों आरो दिनैसिमबो फालिबाय थादों बैसागोखौ माला बेनिफ्राय जों खुंबोखो होननानै बुङोब्ला जों दिनै थारिख आरो बिनि थं जेबो होनो हाया नङा होमब्ला जेब्लासिम बर'फोरा बे रायजोआव बे जोंनि सा सानजा रायजोआव जेरै रायजो जाबोदों बर'फ्रा बै समनिफ्रायनो बैसागोखौ बर'फ्रा फालिबोबाय थादों आरो दिनैसिमबो फालिबाय थादों आरो जों बैसागो हिसाबै जोंहा मोननै बैसागोखौ फालिनाय जायो जेरै मोसौ बैसागो आरो
औ
जेरै सैद दाननि जोबथा सानखालि जोंहा मोसौ बैसागो होननानै जों फालियो जेरै जों मोसौखौ जोङो रंजानायनि गेजेरजों बेयाव दिगेलिटि बिदिनो बांग्रिंख बिदिनो फान्थाव थाव बिदिनो खुमब्रा बिदिनो लोगोसे जोङो पानिलाव बिदि लाव होफानानै जोङो बिथांमोननि गोदोना याव माला गानहैयो लोगोसे बिथांमोननि हांगार फोनानै बिथांमोनो फथा फोनना होयो बिसोरनि मोदोमाव बेनिफ्राय बेखौ दैमाबा दैसायाव जोङो थुखैनो लांनाय जायो आरो जोंनियाव बेनिफ्राय बेखौ जोङो ओ फुजा खालामनानै जोङो लाव जा फान्थाव जा ओ बोसोरै बोसोरै एरलांबाय था थाथों होन्नानै मोसौनि मोदोमाव थुक्रासे थुक्रासे बिदि रखम जोंङो माने फान्थावफोरखौ जों खुुबैनानै जोङो जंखायनाय रंजानाय जायो आरो बेनिफ्राय मोसौखौ जों हगारनानै होबाय होनानै उनाव जोङो दुब्लि फोथाराव बेनिफ्राय मोनाबिलि समाव जों मोसौखौ लाना फैफिननानै गाव गावनि न'आव फुजा खालामनाय जायो जेरै मोसौआनो जेनेबा जोंखौ गोदो गोदाय मावनानै जाहोदोंमोन आरो आथिखालावबो मोसौनिफ्रायनो जों मावनानै जायो जेरै हाल एवनानै नङा होमबा बेखायनो दुरंफोरखौ जोङो रोलायनानै होनाय जायो आरो। मोसौनि दोरुंखौ अब्ला आं मोसौनि दिरुंखौ होयो बिनिफ्राय जोङो नै से अक्ट' खालि जोंहा बोराय बुरै बयबो जोङो गोदोरफोरखौ मान होयो आरो मन्दिरफोरखौ सानस्रिनाय बिदिनो बोर लानाय बोर लानाय दारिगावनि बाथौ थानसालियाव जोङो गावबाागाव धोरोमसालियाव जोङो खुलुम नायखौ जोङो नुयो आरो। बिदिनो बोर होनाय लानाया जोंहा से थारिखआव जायो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइदवहाय बैसागोखौ बोरैहाय फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ जोंना बैसागोआनो जाबाय बर'फोरनि मोनसे देरसिन फोरबो जाय फोरबोआ आबादजों सोमोन्दो गोनां जाय फोरबोआ धोरोमजों मोनद गोनां बैसागु बोथोर सौफै सफैयोब्ला जों दुलाराय बर' सुबुं माहारिनि गोसोआ रंजायालासे मोसलासे रावबो थानो हाया बिलाइफोरनि गोदान गोदान गोरलै गोरलै बिलाइ खिलिनायजों खौवौ दाउनि मिलौदो दें खो रोजाबथिजों जोंनि गोसोआ थारैनो बैसागु बोथोराव जोबोरैनो रंजाखाङो थिग बेबायदिनो जोंहा बैसागु बोथोरखौ सैथो दाननि जोबथा खालार जायखौ जों संक्रान्ति होननानै बुङो नोंथां बे साननिफ्रायनो जोंहा फालिनाय जायो। संक्रान्ति दिनखौहाय जोंहा मोसौनि बैसागो होननानै दहाय नोंथाङा होननाय बायदिनो जोङो फालिनाय जायो जोंनि जायगायावबो। बेबायदिनो संक्रान्ति दिनावहाय जोंहा मोसौफोरखौ थुखैस्रां लोबस्रां खालामनानै
लाव फान्थावनि माला गानहोनाय जायो बेजोंनो लोगोसे ओंखामजोंनि हांगार बा सारायफोरनि हांगारखौ एरख'नानै थाव गुबैजोंहाय जों लगायना मोसौफोरनाव फाग्रा सिख्रा दर दर जोङो दागो फुननो फुननाय जायो बे दागो फुननायनि जाहोनानो जाबाय गोदो गोदाय जोंहा जोंनि ओनसोलाव गोबांथार हाग्रा बंग्रा दङमोन नोंथां जायनि थाखाय औ बै संक्रान्ति दिनावहाय जोंहा मोसौखौ उदाङै हगारनाय जायोमोन। जों दुरुंफोरजों खानाय जाया बेखायनो हाग्रानि जिब जिब जुनाद जेरै मोसा लख्राफ्रा जोंनि मोसौफोरखौ जानो हायैनि थाखाय जोङो जोंनि मोसौनावहाय बेफोरबाददि दागो फाग्रा सिख्रा गाबखौ जोङो फुननानै होनाय मोनसे दोरोङारि हुदा दङ। बेजोंनो लोगोसे जोंहा जेरै मोसौनाव दुमालुफोर जानाय बेफोरखौ खारहोनो खारो होननानै दिगिलि लावथिजों बुयै बुयै जोङो दैसा गा थोनफ्राव मोसौखौ थुखैनो होयै होयै लाव फान्थावखौ खुबैयै खुबै जोंहा लांनाय नाय जायो दा बेवहाय जोंहा ओ मोनसे बर'नि खुगा मे थाय दङ मोसौ थुखैनायाव खननाय मेथाइ बे मेथायानो जाबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमा गायदै बायदि दाजा बिफा बलर बायदि जा दा बैफोर माखासे खुगा मेथाइखौ खनै खनै जोंहा गामिनि दैसा ओ दैमाफ्रावहाय मोसौफोरखौ थु खैनो लाङो नाथाय आथिखालाव ओ ओं गामि ओनसोल जेरै सोहोर ओनसोलाव थानायाव दैमा जुदि मोनस'वाब्ला जोंहा आ न'खरनि दैख'र बा दंखलफोरजोंनो थुखैनायखौ जोङो नुनो मोनसै थिखाल समावहाय बेजों बेबायदिनो जोंहा संक्रान्ति दिनावहाय बिदिनो मोसौ बैसागो होननानै बारहो हरनाय जायो बेजोंनो लोगोसे जोंहा मोनसे दोरोङारि फोरबो दंबावो ओ जाय दोरोङारि फोथायनायानो जाबाय गोखा गोखै जानाय ओ बेखौहाय जोंहा मिथिंगा बिखानिफ्रायनो मोननाय जेरै मुलि हारिनि माखासे लाइफ फांफोर मानि मुनि जारि खिफि बेन्दों ओेरै थाराय बुरि थखन फाथो बिजौ बै खौहाय जोंहा ज' खांनानै एकस' एकथा मैगंफोरखौ ओ एवनानै जानाय माखासे हुदा दङ बिनि गेजेरजों जोंहा मोनसे दोरोङारि फोथायनाय दङ जे जोंनि देहा सोलेराव जानाय बेमार आजारफोरा खारो नानै जोंहा फोथायनाय दङ बेबायदिनो जोङो संक्रान्ति दिनखौ हगार हरो नोंथां बेनि उनाव जोंहा बैस साग दाननि से अक्ट'खौहाय इसोरखौ सिबियो जेरै न'खरनि ओ जाहाथे गोदान बोसोरखौहाय ओ जोंनि नख'रा मोजाङै मोज जां बारलाङो बेनि थाखाय गावबाागाव धोरोमनि सुबुंफ्रा गावबाागाव धोरोमनि नेमखान्थिजों खुलुमो जेरै जोंनि बाथौ धोरोमनि सुबुंफ्राबो
बाथौआवहाय ओ आर'ज गाबो ओ बेजों लोगोसे जोंहा गिदिरफोरखौ मान हो नाय उन्दैफोरनो बोर सस्रिनाय बेखौ बे हाबाफारिफोरखौ जोंहा लानाय जायो बिनि उनाव नैथि दिनखालि जोंहा ओ बर'नि माखासे दोरोङारि गानजोमफोर जेरै दख'ना बिदन आर' नाय गामसा बेफोरखौ लानानै बर' गामि गामि जोङो खाम सिफुं सेरजा जथा दामै दामै खुगा मेथाइ खनै खनै माखासे मागिनाय हाबाफारि लायो खायफाया जौ बिदै मागिनानै लोङो खायफाया फैसा लायो माइरं लायो आ मैगं थाइगंफोर बेबायदिनो लानानै जोंहा स्नि साननि उनावहाय मोनसे ओ पिकनिक जानाय बा फुंखा हगारनाय होननानै बुङो जोङो बे ज' बेबायदिनो गामिनि दैसा जिं बा दुब्लि फोथारफोराव जों बेबादि ओ पिकनिक जानाय बा फुंखा हगारनाय हाबाफारिखौ जोंहा लानाय जायो बेबायदिनो जोंनि जायगायाव बैसागु बोथोरखौ फालिनाय जायो नोंथां दा आङो नोंथांनाव मोनसे ओ सोंथि खालामनो सानदों ओ गोदोनि बैसागु फालिनाया माबोरैमोन आरो आथिखालाव नोंथांमोननि जायगायाव माबादि फालि यो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथाङा मोजां खोथाखौनो सोंदों गोदोनि होननानै बुङोब्ला जोङो बैसागोखौ जोङो खोनानो मोनदों गोदोथ' जेनेबा से सप्ताल' खुङामोन माने दान मोनसेखौनो बैसागो हिसाबै गोदो फालियोमोन आरो नाथाय जोङो आथिखाल लाव जोङो नुनो मोनबाय दाथाय जों बैसागोखौ से खप्ताल' जोङो गाजा गोमजायै रंजानाय जायो बेनिफ्राय गावबा गाव खामानि गावबा माव दामानियाव जोङो मुखुब जानायखौ जों नुयो आरो गोदो जेनेबा जोंनि मानसिफोरा साख्रि बाख्रि मावामोन जेबो मावनो हायामोन आरो वो जोंनि गोरों गोराबो नङामोन जायनि थाखाय बिसोरो रंजानानैनो थानानैनो जोङो मोजां मोनोमोन नाथाय आ आथिखालाव जोङो बिदि खालामनो हाला जोङो जौगानाय हारि जाबाय दिनै जौगाबाय जोंहा बिदि मास मोनसे लोङै जायै रंजाबाय थानो जोंहा दिनै सम गैला जायनि थाखाय दिनै जोङो से सप्तायावनो जोङो बैसागोखौ फालिनाय जायो आरो बिदियैनो फोजोबनाय जायो आरो जोंनि जौगानाया आथिखाल खालाव बेयो बैसागो मोसानाया दिनै जौस्रां लेभेलावबो फैबाय आरो लांदां फोथारावबो जों बैसागोखौ मोसानाय जायो नङा होमबा जेरै नोंथांमोननि ओनसोलावबो जानांगौ जेनेबा कम्पिटिसन जायो बैसागोखौ जौस्रां लेभेलाव मोसानानै जेरै बादायलायनाय जायो थिग बिदिनो ओ गेवलां फोथारावबो जोंनियाव बैसागो मोसानाया आथि खालाव जायो आरो जाय माने जाय गामिया मोसा साखावरि दङ बिथांमोना बे बे मोसानायाव बे बादायलायनो हागोन आरो बे बादायलायनायाव बर'नि दोरोङारि गाननाय नोंथाङाबो बुंलांखाबाय बर'नि बेदना दख'ना फास्रानि फालि ब्लाउस गोजा लोगोसे हौवासाफोराबो गामसा गोथां गस्ला गुफुर बिदिनो फास्रानि फालि बेफोरखौ लानानै जोङो बे बादायनायाव जोङो गेवलां फोथारनि बादायलायनायाव बियो बाहागो लानांगोन आरो लोगोसे बर'नि दोरोङारि दामनाय जेरै खाम, सिफुं, ज'था, जेरजा बेफोरखौबो लानानै जों दिनै दोरो माने माने ग्र जोंनि बे लांदां फोथाराव जोङो बादायलायनायाव जों मोसायो गोदोथ' जोङो बिदि मोसानाय नुयामोन आरो जोङो दामनाय देनायफोरखौ जों गामियावल'सो मोसायोमोन बिदि लांदां फोथाराव मोसानाय बा स्टेज लेभेलाव जौस्रां लेभेलाव मोसानायखौ जों गोदो नुवामोन आरो दिनै आगानसे दावगानायनि बेलायाव जों दिनै बेखौ नुनो मोनबाय आरो अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोन दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ साबायखर थाबाय नों
औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो
ज